औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा? मा खालामनानै दं?
अ आङो ओरैनो दङ नै नोंसि नोंथाङालाय मा खालामदों? दङ नै। अ बोथो बोथोरा मारै नोंथांमोननि थिं?
बोथोरा जोंनिथिंजाय गरमानो। सान्दुङा खम जानानै दङ अखा गैया। मोनाबिलि मोनाबि बेदियाव ओ सानफ्रामबो फ्राय जाबोगासिनो अखा हानाया। सानाव थाया आरो अखाया नोंथांमोननिजा माबादि?
जोंनिथिंबो एख खेयानो आरो माने औ बांद्राय सानबो नङा बिदिनो एसे अखा हाहां बायदि दसेनो अखा हाहां दोमैलु जायो दसेनो सान्दुं बेफोरबायदिनो सालाय जागासिनो दङ।
नोंथांमोनथिं दा माइ गायनाय बोथोर सम जाबाय। माइफोर गायजेनबाय नामा?
माइखौथ दायो गायजेना ओइ दायो माने मानसिफ्राहाय हालेवनानै दोनदों आरो खायसे खायसे हालौबाय आरो ओ बिनि साननैसो सिगाङाव खोथियाफोरखौ रेडि खालामना लाबाय आरो खोथिया फोबाय औ औ। नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिंबो हालौबाय माने खोथियाखौ फोखांबाय सिगाङावनो देग्लाय अखाया ओ सिगां हादों नालाय बेखायनो खोथिया फोनो मोनबाय। दा फन्द्र दिनसोनि उनाव सोरबा सोरबा गायजेन सिगोन आरो हालौगासिनो खारहायबाय सामार होबाय
औ
दा जोंनिथिंजाय ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालौवदों। देग्लाय नोंथांमोननिजों मोसौजों हालौबावो नामा?
जोंनिथिंबो टेक क्टरजोंनो हालौवो ओ बिथिं माने खायसे खायसे माने ओ हानद्रेद पारसेनाव जिर' पयन्ट पयन्ट वानफोरालसो माबाजों हालौवोदां नांगोलजों खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो आरो औ मोसौजों औ माने फ्राय थिंबो माने टेक्टरजोंनो हानाय हालौनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने टेक्टरनो टेक्टर नङाबा पावार टिलार बेजोंनो
नंगौ माने खामानियाबो थाब एरो नालाय
नंगौ नंगौ आरो आथिखालावहाय फ्राय मानसिफोराहाय मोसौजों हालौनायखौ माने गोरा मोनसै नामा हालौनायखौनो नुलिया आरो टेक्टरजों जेरैबादि घन्टासेयाव बुरजा हालौनो हायो मोसौजों हालौवाबाथ बेफोरबायदि हाया नालाय आरो आरो मा खस्थ नङा होनब्ला?
खस्थआथ गोबां खस्थ जायो मानसियाबो खस्थ मोनो मोसौआबो खस्थ मोनो।
औ। नों नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा माइ आबाद मावो?
थिंजाय गाहायै रनजित बाहादुर ओ जो सा माइब्रा आरो रन्जना ओमफ्राय जोसा गोसोम
औ।
पान्जाब जोसा बेसे बिसोर माइखौनो जोंनिथिंजाय गोबां गायो आरो।
औ नंगौ। जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो रनजितखौनो बांसिन बांसिनै गायो मानसिफ्रा औ रन्जि गिदिर आरो जोसा बेनिफ्राय आरो आथिखालावहाय
थाखाय नों नोंथांमोननिथिंजाय ओ दैनि नि थाखाय माबायदि सुबिदा?
दैनि था थाखायथ बेफोरबायदि जोंनिथिं एसेबां सुबिदा गैया मानो होनब्ला जोंनि बेयावहाय हाया एसे गोजौ बायदि माने गोरानबो आरो अब्लाबो माने जोंनियावहाय माने गाव बानायनानै लानाय बिद बि जेबो सुबिदायानो गैया माने बोथोरनि जि अखा हानाय बेजोंनो बेखौ नेनानैनो माने खेथिखौ खालामनाय जायो आरो खायफा खायफाया माने मेसिन दैनि मेसिन थायोना जुदि खाथि खालायाव एसे गोथौ दुब्लि बा जेराव बिलो होननानै बुंगोन जों बेखौ बिलोफ्राव थानाय दैफोरखौ मेसिनजों सारनानै माने खोथियाफोरखौल' फोनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि ओ दै बा माबा मोनसे आथिखालाव थायो जे दुब्लियावहाय दै मथर बिदि बाहाय बानायना लायो जे जों बेफोरो जोंनि बेयावहाय गैया बेखौबो नुनो मोनाखै जोंनि ओनसोलाव आरो बेयावहाय फ्राय माने बे अखानि दैखौनो आसा खालामनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो
बिदिब्लाथ जोबोद खस्थ जायो माब्लाबा स समाव ओ बोथोरा अ खाया खम जुदि हायो होनबा बे ओनसोलनि मानसिफोरा गोबां
नंगौ नंगौ थांनाय बो बोसोरनि बै मोनसे बोसोराव बेफोरबायदिनो जाबाय अखाया गोबां खममोन ना ओमफ्राय गोबां माने खायसे खायसे गोबां गायनोबो थालांबाय माने बिदिनो जादों
नोंथाङा माइ गाय ओ नोंथांमोननिथिंजाय ओनसोलाव ओ बेरायथावथाव मोजां जायगाफोर दं नामा?
औ जोंनि ओन ओनसोलाव बेरायथावथाव दङ। जेनेबा बिद बिथिंजाय जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथियाव अरुणाचल
नोंगौ अरुणाचलाव नोंथां आं ससियेल मेडियायाव मोनदों। ओ थावा वां होननाय जायगायाव बरफ गोलैनाय जायगायाव गोबां ओ बिजिरगिरिफोरा टुरि टुरिजिम फोरा थांनानै बेरायहै बेरायहैनाय नुदों नोंथाङाबो माब्लाब बा बेरायहैखांबाय नामा?
आं थांफेरा बेवहाय दा जोंनि बे ओनसोलाव जों नोंथाङा होनबा बेरायनाय जायगा बुंदों नालाय टावांसिमथ गोजान जायो नालाय दा माने जोंनि ओनसोलनि खाथियावनो अरुणचल जोंनि माने बरदार खाथि खाथि जायो नालाय दा बेवहाय दाग गोदानै रिसेन्टलि माने बा बोसो खो खैदिनमान बोसोर सिगां खुलि जानाय जेरै एयारपर्ट खोनादोंना नोंथाङा बेयाव बेरायथाव अरुनााचल बिदि खाथि खाला बेरायनो हायो बिथिं आर आ जोंनि बिथिं आरो दं बेरायनो हाथाव औ।
मथर गारि थांनो थाखाय लामाफोरा मोजां सुबिदा दं।
औ मोजां मोजां।
अ
मोजां बहुत मोजां आजिखा आथि थ आरो गासिबो फरलेन जाजोब्बायना अरुणाचल थांनायसिम। औ। एकदम लामाया बहुत मोजां आरो गोदानैसो बानायजानाय लामाया। बेयाव बेराय बेरायनो हायो। औ आरो जोंनि खाथियावनो दङ' बिस्वनाथ घाट होननाय बेयावबो हायो बेबो नायथाव जायगा। औ।
अरुणाचलसिम थांनायसिमाव ओ रेल लाइनजोंबो थांनो हायो नामा नोंथां?
अरुना सल औ थांनो हायो।
थांनो हायो
बेयाव मोनसे ट्रेनानो दङ'ना बेयाव औ।
नंगौ जेरैबो सुबिदा दं। फारसनेल गारि लानानैबो थांनो हागोन। आरो
थांनो हायो औ नंगौ हायो हायो औ। आरो
आरो जेनेबा नों पार्सनेल गारि नङाब्लाबो माने लाइन गारिफोरबो थांनो हायो नंगौ बेफोरावबो थांनो हायो आरो नंगौ। दा बे ओनसोलाव बिस्वनाथ सारि बेरायनो बेरायनो थाखाय ओ मा मा जायगा नायथावना गोनां दं होननानै नोंथाङा सानो?
ओ बेयाव नायथावना बिश्वनाथ घाट बेयाव बेरायनो हायो। बेवहाय आरो बेवहाय मिनि आइलेण्ड बायदिबो दङ'। खोनादोंदां नोंथाङा?
औ खोनादो।
औ बेयाव थांनानै ओ नायनो हायो बेबो जोबोद माने नायथाव आरो बेबो मोनसे नायथाव जायगा होननानै जों बुंनांगोन आरो बिथिंजाय माने पिकनिक प्लेस दङ' नमादा होननाय बेयावबो थांनो हायो अुरुणाच बे खाथियावनो बेबो औ बेयाव औ बेयाव गोबां मानसियानो माने गोबां जायगानिफ्रायनो फैनानै पिकनिक समाव जानुवारि डिसेम्बरफ्राव डिसेम्बर जानुवारिफ्राव गोबां माने जों बिदि पिकनिक जाफैनायखौ नुयो बेबो जोबोद नायथाव आरो मोजां बेरायथाव जायगा बेनिफ्राय औ
थांनो थाखाय सुबिदाबो दं आरो नाय थावना मोनसे मिथिंगानि समायना महराबो दं।
औ नंगौ नंगौ आरो ओ साननैसो आगोलाव माने जायगाया बिदि एसेबां बा नङामोन खिनथु बे दुब्लि बायदियानोमोन बेयावहाय ओ मोनसे पिंक पिंक कालारनि बिबार बारोबो जि फिसा फिसा फिसा नोंथांमोनहा फेसबुकफ्राव नुदों जानो हागौ माने एकदम बे जायगाया माने साननैसो पिंक लेण्ड पिंकलेण्ड होननानै बुहुत फेमास जादोंमोन माने बे बे माने गताइ बोसोरावनो थाया जेब्ला ओ माइ खेथिफ्रा जोब खांनायनि उनावहाय ओ नाराफ्रा रानो जे राननानै अब्ला बै रानखांनायनि उनाव बै बिबार उथिबो खाङो माने पिंक पिंक कालार माने आवजार बिबारा जेरैबायदि बिदि कालारनि फिसा फिसा दुब्लि बारियावनो आरो औ बेबो साननैसो माने गोबां फेमास जादोंमोन गोबां माने ओ गोजान गोजाननिफ्रायबो खायसे नायनो फैदोंमोन माने नायनो माने जोबोद समायना माने बे नायथाव जायो आरो माने नोङो बेखौ बुंनांगोन सेसनेल होननांगोन आरो माने बे खिन्थु बोसोरे थाया आरो मोनसे समावल जायो। माने साननैसो बेदि दुब्लि बारियावनो जायो बे बुस्थुआ ओमफ्राय बेयो साननैसो बुहुत फेमास
बिफांखौ बे बिबार बारग्रा बिफांनि मुंखौ मि थियो नामा नोंथांहा?
आं बेखौथ मिथिला
अ औ औ दा अब्ला बेयो गैला? जोबथबाय
दा आरो बेयाव माइ आबाद मावसिगोन हालौ जासि सिगोन बेफोरो थैजोबसिगोन आरो जेब्ला माइखौ हाखांनायनि उनाव नाराफ्रा सेव-सेवो अब्ला आरो बे रज फिनसिगोनलाय बिदिनो आरो बिदिनो बे बुस्थुआ।
बे जायगाफोराबो मोनसे ओ जुग्राफिकेल मोनसे समायना जायगा होननानै
औ समायना जायगा नायथाव जायगा आर बिफोरो
नोंगो बिदिब्ला खमा
औ औ जागोन दे नोंथां औ।